हेल' हेल' आ लुया हेल' मे ए ए
ओइ बाहाय मोजां रायजलाय बेफोरखौ मावाबानो माबायाखै। बाहाय मोजां रायलायब्रा रायलायोबासो बेखौ माबायो काउन्ट खालामो सानो। आं नै खोला दसे थाबायनो फैदों। ओइ नै ओरैनो जफायदों दसे बेलासिनि
अखा अखा हायाखै नोंथिं
अ अखायाथ' मा बुंनो आरो दैयानो रानलाय लांजोबबायसो माथो
जों नै शिलं बायदिसिना जायगाया थान्दा खुल खुल
उम बरफलाय सिरिदोंना सिरियाखै?
ओइ बरफ सिरिया सिरिनाया फुरा थान्दा जोमै खोबजोबनायानोसै बार बोरिया गुसु थान्दा बार आरोद बरुरिया
बारालाय माबायदि मोजां मोनामदों
ए बरिया एद कालारफुल बिबार बायदि बिबार
उम ओंखाम जाबायना जायाखै
ओंखामखो दा माबा सोआव जानोसै सारि आतथा दा जाथ'लालै
स्नि रिंगायाव जागोन नोंस्रा स्नि रिंगायावसो जायो नामा?
उम
उखैया माथो जाबाबो उखैया जाबाबो उखाया गिदिरदां लै बान्दारफोरा हजम अजम खालामग्रा एम्फौफोराबाहाय खाथ्रा दां नोंनिया
बेखौनोथ' सिङाव नायजोबनांगोन बेखौ सार्जारि खालामना नायजोब नांगोन बेखौ सार्जारि खालामना
उम गोसो थोननाय हिनजावखौ नायना गोसोखांनानै जायोदां गावगाया
बेनोथ' जाबायलै खामानो खुआबा माथो आरो
उम है ओइ मैगं मोजां संना हो आदां हिनजावानहा
बेनोथलै मा खालामबावगोन उफाय गैया माबा होनसैदां बिदाय आरो मासेस्लाबंनोसै र'
उम जागोन ला एबारो एबार मा लागोन
आइ गैथारा गाइखेरखौनो होनो हाया एसे फिसाजोनबो
उम आतसा माइ खेथियालाय जोबबाय ओहो मा गायदों देग्लायलाय आं हांनाय जायाखैलै मा मा माइ गायदों नोंस्रा देग्लाय
माबाल'सो जेबो गैया मा होनो बेखौ बिसमुथि
मोननैयानो जाबाय होनदों लगायगथाय माइब्राबायनो
खै बिघा गायनाय जाखो आ
बारा गैया सिथ देर बिघाल'सो
उम
बोसोराव जानायनि आन्था जब जब सानै हौवा हिनजाव फिसाजो सासे साथाम जायो
उम आरो बिमा फिफाखौलाय मानो लायाखै
है इसोर बेलेग जाबाय आं बेलेग जाबाय
उम
एक्सट्रा जायो दाओंखाम संहैनांगोनसो आं नै दालि आनथा सोमना गारबोदों।
बोरमा मोसौखौलाय सोर लायगोन?
ओ? बिसोरनि फागोसो आंनि फागो नङा।
रानजोबबाय नामालै?
ओ पाग बनायखाजोब्बाय। गैया आंहा जायासै ओइ गामिनि सानैसो हांनायनो दाखालि।
गामिनि सानैसो हांनायनो दाखालि। खोनायाखै? दा सोंहरनांसिगोनसो, ग्रुबावनाय नांगोनसो सोर सोर हांनाय। माबायदि जाखोथाय मोजां मिथिया थिगानो लोङो। मा खबर नहालाय? ओ। मसिन मेसिन बहायनांसिगोन सरखार ओइ माबा हिमन्त' मामा हरनाय माबाखौ मोनाखै नोङा बै सलार बै दै सारग्रा मेसिना। बेखौ गालानि हिनजाव थिकादारदों रालायबासो जागोदान। इसो बाहाय सयथायावनो खारो माथो फुङाव। गारिया
मा एक्सप्रेस नायनांगोन बेखौबो मोजां सोहैनांगोन र' गालानियाव।